नोंथांखौ आं आं नोंथांजों दाउ फरायनायनि सायावसो एसे सावरायनो फन खालामनाय जादोंमोन नों नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन ना
औ थारैनो हागोन नोंथां
औ नोंथां दावबायनाय होनोब्लाथ जों गुबुन गुबुन बिथिं जायगाफोरथिं थांनाय बा बेरायनायखौनो दाव बायनाय होनो नङा होमब्ला नों
औ नं गौ नोंथां
जों दावबायनानैबो जोबोर समायना समायना मिथिंगा नुनो मोनो बिफां लाइफां नुनो मोनो बा जिब जुनार नुनो मोनो आरो जों गोजोननायबो मोननो हायो।
औ।
दा नोंथाङा दावबायनाय होनना बुङोब्ला मा बुजिनो मोनो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ नंगौ नोंथां आं आंनि बायदिब्ला ओ दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंना ओ गोबां गियान आरजिनाय एबा मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिनाय एबा गावनि ओ रोंनाय खामानिखौ गुबुन एबा गुबे गुबुन जायगायाव सोलोंनानै फैनाय ओ बिदिनो बेफोरखौ जोङो ओ दावबायनाय होननानै दावबायनायाव जोङो मोननाय गियान होननानै सानना लायो। आरो जोंना दावबायनाया गोबां रोखो रोखोमै दावबायनाय जायो जेरैहाय जोंहा माबेबा सोरबा सुबुङा माबेबा गंसे फरायसालिनिफ्राय फरायसाफोरजों एबा ओ जोंनि सार मेम मिसमोनजों बेरायहैनाय एबा दावबायहैनाय बेजों लोगोसे जोंना न'खरनि सुबुंफोरजों दावबायनाय आरो लोगोफोरजों दावबायनाय सोरबाया जोंना जोंनि राव एबा धोरोम बायदिसिनाखौ लाना दावबायनाय सोरबाया आरो गाव गोजोननाय लानो दावबायनाय सोरबाया आरो गाव दावबायनायजों लोगोसे गोबां मिथिंगायारि ओ जायगाफोरखौ गुबुननो ससियेल मेडिया बायदिसिनाजों बायदिसिनायाव दिन्थिफुंनो थाखाय दसे दिन्थिफुंनानै दसे समनिबाबो गोजोननाय होनो हानायनि थाखाय दावबायनाय जायो बिदिनो जोंना गोबां रोखोमै दावबायनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां। थारैनो जों दाव बायनानै जोबोद गियान आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां। जेरै जोङो जेरै जोङो मोनसे जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला जोङो बिनि मा होनगोन बेखौ बिनि ओ मिथिंगानि समायना महर बा
बे बे ओनसोलनि थासारि
औ बिसोरनि थासारि बिसोरनि थानाय जानाय न' बां बेफोरखौ जों जोंनि जोंनिथिं बेलेग जायो बिसोरनिथिं बेलेग जायो जों बेफोरखौ जों नुनो मोनो। आरो। दावबायनाय होनोब्ला जोङो जोङो जोंनि जिउ खुंनायाव सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनायाव जोंहा मोनसे टेनसन नांनानै थानाय जायो माब्लाबा बेफोर टेनसनफोरखौ जोङो खारहोनोबो माब्लाबा दावबायहैनाय जायो। एसे गोजान गोजान बिथिं फोराव दावबायोब्ला जोंना बिदि टेनसन मोननायफ्राबो स्रां आरो दावबायनाय होनोब्ला जों ज मानसिफोरजों रायज्लायनानै बिसोरनिफ्रायबो गियान लानो हानायखौ आं नुनो मोनो
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो।
दा नोंथाङा खाथि खाला जायगायावल' दावबायनो मोनफेरखो ना बबेबा गोजानावबो दावबायखो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां ओ आं दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि ओ बा जोंनि ओनसोलावनो एबा जोंनि आसामावनो दावबायनो मोनबाय बेनिफ्राय आङो बारा गोजानाव दावबायनो मोनाखै नाथाय जोंनि खाथिनाव थानाय गुबुन हादोर जोंनि जेनेबा भुटान बायदि बेफोर हादोराव आङो दावबायनानै फैखांबाय आरो नोंथां।
औ नोंथां जोंनाथ' आसामजों बा बड'लेण्डजों जोंना भुटाना नांजाबनायखा दा जों बयबो। बर' हारियानो बांसिनानो माने भुटानाव जोङो
दावबायनो मोननायखौ जों खोनानो मोनदो दों नुनो मोनदों नों थाङा दा भुटानाव दावबायनानै भुटाननिफ्राय मा-मा। भुटानाव थांनानै भुटाननि मा-मा मिथिंगायारि बिथिङाव मा-मा नुबोखो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
ओ जोंनाथ' ओ भुटान होननानै बुङोब्ला बेसोरनि जागाया एबा ओनसोला जोबबोर समायना होननानै आङो ओ नुबोदों मानोना बेसोरनि ओनसोलाव ओ जोंना दैमा दैसा स्राय-स्राय बोहैनाय बेजों लोगोसे हाजो हाला ओ बिफां-लाइफां बायदिसिना मिथिंगा महरजों जोबोद समायना नुनायखौ आङो जोबोद गोजोननाय मोनो आरो। बेजों लोगोसे बिसिनाना जोबोर ओ दिसिप्लेनखौ मानिना सोलियो जेरैहाय बिसोनि न'आनो जा बिसोनि दखान बायदिसिना एबा टाउन बेफोराव जोंना दिसिप्लेनखौ जोबोद ओ गोनांथार होननानै बिसोरो साननानै लायो आरोना नोंथां। बिदिनो ओ औ। बिदिनो ओ बिसोन बिसोरनि ओनसोलाव थाङोब्ला जोङो ओ गारि मटर बायदिसिनाखौ जोङो ओ जेरै मेरै सालायनो मोना। एबा जोङो थांनानै जानला मेनला खालामहैनो मोना नांस्लाय खमस्लाय ओ बिसोरनि जायगायाव जोबोर स्ट्रिक बिदिनो थांनानै ओ समायना जागा नुदों होननानै जोङो गारि ओ गारि मथ टरखौ बायदिसिना लामा बायदिसिनायाव लाखिनानै जोङो फट' सेबखांजानो मोना बेफोरबायदि खालामोबा जोंना ओ जुरिमाना फोनांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों नोंथां बेजों लोगोसे बिसोनि ओनसो औ बेजों लोगोसे बिसोनि सुबुंफोरा बिसोनि गावसोरनि ओनसोलखौ जोबोर समायना लाखियो जेरै- बिसोना ओ बिदिनो ओ मेथाइ बायदिसिना जानानै जोंना प्लास्टिक बायदिसनाखौ लामा सामायाव गारनानै ओ गारनानै दोना एबा ओ गोबां जाबोर जोथोरफोरखौ जोंना लामायाव गारनानै दोननायखौ जोङो नुबोनो मोना आरो ना नोंथां।
औ नोंथां। भुटान होनोब्ला थ' जोंहा जों दावबायनो थाङोब्ला जोङो जोंनि जारिमिनजोंबो जोंनि बर' हारिजोंबो जोंनि जारिमिनजोंबो जोबोर नांना थाबोनायखौ जों खोनानो मोनो। नोंथां। जोंना जोहोलाव फोराबो भुटाननि राजाफोरजों खामानि मावबोदोंमोन आरो जों गोदो सिमसा होनोब्लानो जोङो बानलु लाबोनाय जाब्रां लाबोनाय बेफोरखौ जोङो खोनानो मोनोमोन ना नोंथां? आरो बिसोरना न'फोराबो जबोर समायना जायो गोबाङानो गोदोनियानो दाबो दङ' बिसिनि न'फोरा। जायगाफोरा जोंनि बायदि नङा साफास साफा साफ सिखोन खालामबाय थायो बिसोरनि जायगायाव। आरो नोंथाङा मोनसे नुदोंना बिसो सोरनियाव जेनेबा बिसोरनि जायगायाव जे ट्राफिक लाइट होनना बुङो ना
औ नंगौ।
भुटानाव जोङो नुनो मोना होननानै जोङो लिरनाय दं आरो भुटानाव गंसेबो ट्राफिक लाइट गैया
औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ नोंथां।
औ जेसांखि गारि मथरानो जा होबथा होबथियानो जा जों ट्राफिक लाइटखौ नुनो मोना आरोना नोंथां। मानोना बिसोरना जोंनि बायदि बेबायदि नङा जे मालाबा इमारजेन्सिब्लाबो जोङो उल्था राजा लामाजों जोङो दावबायनाय बेफोरबायदि खौ जों नुनो मोना। मानोना बिसोरनि गभारनमेनानो जोबोर सांग्रांथि आरो गोख्रों। एक्सन लायो। होननानै जों खोनानो मोनो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओंखायनो जोङो दावबायनानै जोङो सोलोंथाइ मोनो जे बिसोरनि बायदि जोङो जानांगोन माखौबा मोजां आदबफोरखौ जोङो सेबखांना लाबोनांगोन। बिसोरनि थानाय साखोन-सिखोन बेफोरखौ जोङो सोलोंनांगोन आरोना नोंथां। बेफोरखौ जोङो बेरायनायजों बेफोरखौ जोङो दावबायनायजों लोगोसे जों नुबोनो मोनो आरो बिसोरनि मिथिंगायाबो जोबोर समायना। दैमा-दैसा। हाजो-हाला।
बिसोरना भुटान होनोब्ला बांसिनानो हाजोआनो दङ'। नालाय ओंखायनो। बोथोरफोराबो बिसोरनिया मोजां जायो दा इसांबो गरम मोना। बे गोजांनाय मोना। बेफोरबायदि आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
दा दावबायनाय होनोब्लाथ' जोङो जेरै सिरियाखाना बा बहाबा मिथिंगायारि बिथिंफोराव दावबायनानै जोङो जोबोर समायना-समायना दाउफोरखौ नुनो मोनो सिरियाखानाया थांब्लाथ' जोङो नुफेरनाय मोनि जिब-जुन्थु बिफां-लाइफां बेफोरखौ नुनो मोनो। नङा होमब्ला नोंथां जायखौ जों ससियेल मिडिया बा टि भिफोरावल' नुनो मोनोमोन बेफोर। खौ जोङो गावनि मेगन जों नुनो मोननानै जोङो जोबोद गोजोननायखौ मोननो हायो आरोना नोंथां। बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबोनो हमबाय। जोङो बेस सावरायनायखौ दायो बिखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथां।
औ नोंथां नोंथांजों रायलायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांजों रायलायनानैबो जोबोर सोलोंथाइ मोन आरो गोजोननाय बावहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम । बो दे होमबाना नोंथां गोजोनथोंसै।